खादोंना हेलौ'?
हेलौ।
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औओं नोंथां खोनादों दे बुंनायसाइ मा खबरमोन। एसे मोजाङैनो खोनादों खोनानायालाय।
आं नोंथाङा दा मा मावदों?
आं दा खामानियाथ' बिदिनो सापातनि माबा खामानि मावदों।
अ होनबाथ' सापातनि खामानि ना होमबा? नोंथाङानो आं माने माखासे सोंथि सोंनो होननानै फैदोंमोन नोंथाङा आंनो खोन्थाहर। बेबायदि नोंथाङा मा हाबा मावदोंमोन? नोंथाङा होनबा आंनो सापााद मावनायनि आदबफोरखौ खोन्थााहरनो हागोन नामा?
सफाद मावनायनि आबादखौ आं नोंथांनो खोन्थानो हागोन।
औ दे खोन्थाहरलाय।
दिबाय जागाजेननांसिगोन।
औ जागायदो दे।
जों साफा जायनो लोगोफार्स्टआव हाखौ मोजाङैनो मोजां ट्रेकथरजों हालेवग्रोनांगोन। हलेवननानि उनानिव बिदिनो खननै खनथामसो हालेवनांगोन आरो। हालेवखांनायनि उनाव हाखौ समान प्लेन बोग्रोनांगोन ट्रेक्टरजों बेनि उनाव बोखांनायनि नि उनाव दंग' जावनांगोन। दंग' जावनायनि उनाव बिदिनो साफात फुलिफोरखौ बिदिनो न'आव जावैनाय गैयाब्ला बायना लायनांगोन।
औ।
साफात फोरखौ बिदिनो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बायनानै लाबोनानै दोनफैनानै बिनि उनाव हाया जेब्ला रागोन अब्ला बे समाव सपातखौ गायनो थाखाय थाग थियारि जानांगोन आरो बे साफाखौ गायनो थाखाय जों एसे गामिनिनो सुबुंफोरखौ लिंथुमनानै बिदिनो खामानिखौ जागाय जेनो आरो
औ औ
बे जागायनायाव जोंहा सापात गायनायनि बहुत टेकनिक थायो। फरमुला जिहेथु सापातखौ गायनो थाखाय जों समान गायनो थाखाय जोङो गेब्सखौ समान लानांगोन जाहाथे समान गायबा जोङो सापादखौ समायनाबो नुयो आरो बिदिनो खानाय फोरावो समान जायो आरो।
औ
फासआव जोङो साफाद गायनो थाखाय हाखर जावग्रोनांगोन। हाख-हाखर जावनानै बे हाखराव जोंहा सार मिलायनानै होनांगोन गोबोर हासार। बायदिसिना हासार बिदिनो एम्फौ एनलानि एम्फौ एनला थैला बेकग्राउन्ड मिडिसिन होनांगोन आरो। बेनि उनाव जोङो साफाटखौ गायगोन। गायनायनि उनाव जों साफादखौ मोजां आबदाल लानांगोन। आबदाल लानायनि जाउनावसो साफाद खौ सापाटनि प्रडाकखौ जों दिहुननो हागोन आरो। बिदिनो साफाद आ बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव मोजाङै खेल लानांगोन। बेनि उनाव गावनो मोजाङै मोजां जागोन जेने अखा अखा मोननाय मोननायजों
औ
बिदिनो साफादखौ जों बिराद खेल लानाङो उन्दै समाव।
औ
जाहाथे एम्फौफोरनिफ्राय रैखाथिनि थाखाय जों मेडिसिन बायदिसिना सारनांगो।
औ
मेडिसिनफोर मोजाङै सारनांगोन। जायनि जाउनाव सापारा एसे मोजाङै मोजां जाबोयो। जाहाथे एम्फौ एनलाफोरा हामनानै सापारनि अब'स्थाखौ गाज्रि खालामनो हाया बेनिखायनो जों सापादाव मेडिसिन सारनांगौ।
औ
मिडिसिन सारखांनायनि उनाव बिदि दिनो जोङो उम बोसोरब्रै बोसोरथामनि उनाव फर साफारखौ जों प्रबेलैनो खानो मोनो आरो। थानायनि उनाव जोङो बेखौ उम खानायनि उनाव जों बेखौ ओ फेक्थोरियाव जमा हैयो।
औ
मासय मास हैयो आरो।
अ अ ओमफाय साहफाट ओ सापाट गायोब्ला जोंहा बेसेबांसो मुलाम्फा दं? खोनादो नोंथां?
उम
सापाट गायोबा जोंहा बिसिबां मुलाम्फा
हा?
सापाट गायोबा जोंहा बेसेबां मुलाम्फा दं?
एसे लासै खोना फैदों।
जाहा बेसेबांसो रां मोननो हायो हा सापाट गायोबा जाहा बेसे ओंसो रां मोननो हायो?
बिदिनो साहपाटखौ जोङो - बिगा से बिघानैयावनो इदिनो मोनो आरोोना सार पास सय कुन्टेला गिदिर जाबाय जेरै बोसोर सात बोसोर आत बोसोरनि उनाव बिनो माने सापातनि प्रडाक्टआ मोजाङै मोजां। बिदिनो मसा मासाव बिदिनो साथि सत्तुर बिदि फैयो। जापानिनि प्रडाल जदिनो बहुद इउस सफारा माने साहापातखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव बे हर ना आसाम आसामावनो बांसिन आसामसाम खनो माने थयब स्टेट जायोयो
औ। होमबा नोंथां नोंथाङा आंनो सापातथिखौ फोरमायहरबाय बा आंबो माखासे मसे
हो हो नोंथांनि आवासखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै
माने आयदाखौ फोरमायहरनोसै नामाथाय आबादनि सायावनो
ओ दे नोंथां एसे फोरमाय हरदो
साहानि बेलायाव रायलायदोंबा जोङो साहाजों से नांगौ जोंहा मालाबा नांगौ मालाबा नाङा आरोना
ओम बेखौ कन्टिनिउ लानांगौ
खोनादों
ओं दे
हाइजें हाइजें आबादखौ बोरै मावनाय जायो आं ख
हो?
हाइजें आबादखौ बोरै मावनाय जायो आं खोन्थाहरसै
नोंथांनिवासो म मा मा होनदोंमोन खोनायाखै नोंथांनिवासो
हाइजें आबाद मावनायनि आदबखौ आं खोन्थाहरसै होनदां नोंथां
अ बेखौ खोन्थाहरनो आंनाव बारा गियान गैया होनबाबो खोन्थाहरनोसै
आ आ आं खोनथाहरसै नोंथां आं
दे दे नों खोन्थाहरदो नोंथाङा रोङोबा
खौ माने मावनायनि ओ दाना जाहैबाय दा दाबायदियावबो मावनो हायो जा माने दैज्लांनि सिगां ओ एप्रेल एप्रेल ओ मे ओ मार्चनिफ्रायबो जोङो बेखौ गायनानै दोनखानो हायो जों बेखौ गायनो थाखाय फार्स्टआव जोलै नांगौ जायो ओ जोलैनि बेलायाव जोङो माने गुबुन हाथाय बाजारनिफ्राय माने जोङो ओ लाबोनो हायो। जोङो बैखौ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो मोननै मोनथामसो ओ आदब दङ खिन्थु आं मोनसे आदबखौ खोन्थासै जोङो ओ जिहेथु मानसिफ्रा ओ हाइजें आबादखौ मावनो थाखाय हाखरखौ माने सरि हा खोनानै मावो नङा होमबा?
उम उम।
दा हा खोनानै मावालासिनो एखौ‌ फार्स्टआव हाखर जावनानै गायगोरनानै जुमथायाव गायनानै बै आबादखौ मावनाय जायो खिन्थु आं आलादा मोनसे आदबखौ खोन्थानि जोङो माने हाखर माने हाखर जावनानैबो जों मावनो हायो ओ एसे गोथौ गोथौ ओ से फुट बा ओ देर देर फुट ओ गोथौजों हाखर जावनानै जों बैनि ओ सिङाव माने ओ माइखौ माबाखौ सरि मायासो फैफ्लां हाइजेंखौ गायोब्ला गायखांनायनि उनाव जेब्ला हाइ हाइजेंआ खिलिगोन ना
उम
अब्ला जोङो बैखौ हा आरो हाखौ खोनो थाखाय जोङो माने जा जायगायाव हाखरखौ खुरनानै जोङो गोजौ आलि खोदोंमोनना बै हाखौ माने गाहाय फारसे एसे एसे माने खोबसिन समजों लोगोसे माने खोबसिन लांबाय थायोब्ला जोंहा जोबोद मोजां जायो आरो मानो होनोबा हाखर खुरोबा जोंहा हाया माने सिदोमाथिखौ मोनहैयो आरो हा सिङाव बिदि खालामोबा जोंहा आबादखौ बिदि मावोबा जोंहा बांद्राय दैनिबो गोनांथि जाया मानोना हाइजें आबादखौ मावनो थाखाय ओ दैनि ओ गोनांथिखौ नाङा नङा नांगौ माने मोनसे समसिम माने दैखौ होबाय थानांगौ जायो नङाब्ला मा जायो बैयो बारा ओ देरालासिनो बियो ओ एसे खमजुरि जानो हागौ आरो लोगोसे जोंहा बेखौ मावनायाव गोबोरा गोबोर हासार होयोब्ला जोबोद मोजां गोबोर हासारजों लोगोसे रासायनिक हासार इउरिया पटास बायदिसिना हासारखौबो होयोब्ला जोंहा जोबोद मुलाम्फा मानो होनबा बेफोरखौ होयोबा जिहेथु हाइजें नि बेदर फेंखा बारायनाया गोबां बारायो ओ बेदराबो जोंहा गोबां बारायनायजों लोगोसे एसे ओ गि गिदिर गिदिरबो जायो जायनि जाहोनाव जोङो बेखौ जेब्ला दिहुनगोन ना जेब्ला बै बिफांफोरा राननानै मोननानै जों बैखौ दिहुनो अब्ला माने जोंहा हाइजेंनि बेदरखौ जोंहा गोबाङै मोननो हायो आरोना जायखौ जोङो माने मोनफ्रोम ओंख्रि संनायावनो बुं साहा बानायनायावनो होन बै हाइजेंनि फायानो गोनांथि जायो आरोना बेहाय जोंहा हाइजें आबादखौ मावोब्ला जोबोद मुलाम्फा दं
उम
खोनादों नोंथां
खोनादों नोंथां
नोंथां जोंनि रायजलनायखौ एसेबनो दोनथ'सै नामा
दे नोंथां थेंक इउ